हेलौ नोंथां माबोरै दं माबोरै दं खबरफालाय
मोजाङै दथ'यो नोंथां गेजेरावनो मोजां गारजिबो
औ आं आं नोंथांजों मोनसे ट्रपिकसो लाना फैदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
अ हागोन दे नोंथां
नोंथाङा फ्रि दङ दा दायो ना
औ औ दं
अ आंनि प्रफिटआथ' जाहैबाय नोंथां बिदिनो ख नखर न'खर दानायनि सुबुंनि मुवाफोर नांगौ जानाय आरो नोंथां
अ औ औ।
बा नोंथाङा फोरमायना। नोंथाङा फोरमायना होगोरलाय एसे नोंथाङा फोरमायना होगोरलाय एसे।
औ औ जागोन दे न'खर जानायावथ' माने मानसिनि जिउखौ खुंलांनायावथ' फार्स्टआवनो गाननाय जोमनाय नांगोन जामुं जानाय आदारि नांगोन संख्रि बानलुनिफ्राय थाव नांगोन हालदै बानलु बिनिफ्राय न नांगोन सिखा खदाल रुवा हासनि माया दंखल नांगोन लोंग्रा दै नांगोन नोंथांनो माने फार्सेनिफ्रायनो नांजोबगौ होनजायो नोंथां
औ
आरो नोंनो मोनसे थानो थाखाय न' नांगोन
उम
नोंनो उन्दुनो थाखाय बिसिना नांगोन जिरेंनि थाखाय बेरेंसि सियार नांगोन नोंथां बिदिनो जानो थाखाय मैगं नांगोन
उम
नांगौ नोंथां बहद नांगौ जोबनो थाङा आरो माने आरो दानि जुगावथ' रां नङाबा जेबानो जाखाला नोंथां
होमबा आ नोंथांनो फोरमायनााग्रोबोसै नामा एसे
हा मा होनदों नोंथां।
मा होनदों नोंथां।
जेबोोष होनाखै नोंथां।
बे
दे नोंथां।
होमबा फोरमायलायगासिनो नोंथाङानो दे।
औ -औ।
अ जोंहाथ' दा न'खर न'खर दा दानायनि नांग न'खर सुबुं न'खर दा दालांनायनि जाय खोथायानो जाहैबाय। जोंहथ' फार्स्टआव बिदिनो मानसिनि बिदिनो। न' न'आव थानांगौ जेरै न'आव थानांगौ आरो। बिसनाबो थानांगौ आरो जोंहथ' जानाय। आदार आदारजोंसो जिउ खुलांनो हायोनालाय नोंथां। जोंनो जानो आदारनि थाखाय जोंनो मा होनो हानि गोनांथि जायो हा जोंनि बे हाफ्रावथ' माइ खिथि आबाद गायनानैसो जायो आदार आदार आदार मा होनो आदार जाना आदार जागोन नालाय।
औ।
ओ जोंहाथ' मुवा बेसाद नांगौ जायोना नोंथां नख'र संसार जालायनायाव। इयावबो बिदिनो सिखा नांगौ रुवा नांगौ खदाल नांगौ आरो मैगं थाइगंनि गोनांथि जायो जोंथ' जोंथ' मा होनो
औ औ।
न'खर संसार जालांनो ओम। आदार आदार माइरं गैयाबानो जों थांना थानो हाया नालाय नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ।
हेलौ नोंथां।
आरो न'खराव गोरोबनाय थानांगोन अनलायनाय थानांगोन नोंथां। औ औ नोंथां बुं।
जोंनो आरो न' लुनो थाखाय इयावबो सिखा बाहायनांगौ जायो नोंथां। खोनादों नोंथां। न' लुनो थाखाय जों सिखा बाहायनांगौ जायो आरो मा होनो खरद बाहायनांगौ जायो आरो
औ औ नोंगौ।
रुवाबो बाहायनांगौ जायो जोंथ' औवाखौ फास्टआव रुवाजों दाननानै बिदिनो बिदिनो जबखानि जबखानि थुख्रा थुख्रा ओ खुनथा हास'नो हायो खरदजोंबो। आरो सिखाजोंबो जों बिदिनो गानथि गान औवानि गान्थिफोरखौ जों दाननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो गुना फोरनि गोनांथि जायो न' न'फोर खासथाबनो।
औ।
फा फासावथ' जोङो। औवानि खुन्था बानायनानै जों हाखर खुंनानै जों गायनाय जायो आरो जोङो औवाखौ मा होनो बेरा हेबनो थाखाय जोङो मा होनो फासटआव गन सैग्रोना लानानै खामि सैना लानानै जों हेेबनाय जायो बेनि उनाव जोङो हेबखांबाथाय इदिनो जों बे गन मा होनो खुन्था गायनायनि ओरै ओरै खना ओरै खना जों समान लानानै जों खामि हेबनाय जायो आरो बिन बे बेजों जबखालि लाना जोङो गुना खायो। आरो जोंना ओरै खना ओरै खना खानानै जों जबखानि लाबायदा नोंथां। खु-खुन्था थंब्रै गायनानै जों ओरैबो ओरैबो बेरा हेबनानै जोङो सारिखनाय इदिनो बेरा हेबनानै जों खायो आरो नोंथां खानानै जोङो ओ मुदा होनानै मुदा होनानै खामि खामि होनोनानै जों थिं थिं बा प्लास्टिक खोबनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां थिंआ साबसिन जायो नोंथां।
उम।
आरो नोङो औ औ।
आरो जोङो न'फ्रावबो आरो जों न'फोरावबो ओ सोरगिदिं बेंखन बेंखननानै जों बेरा दुमैबो बिदिनो बारिफ्राव जोङो औवानिबो गोनांथि जाया नालाय नोंथां। बारिफोरावबो औवानि बेरा हेबनानै दोननो हायो नोंथां मोसौ। मोसौ मोसौ मोसौ बोरमा हाबैनि।
औ औ आरो नोङो। सुबुं जानानै सासे जाफुंसार मानसि जानोबा। नोङो माने लाजिनाय गिनाय सहायनो हानाय बेफोरबायदि गुन थानांगोन नोंनाव नोंथां। माने लाजिनायखौ गारनांगोन गिनायखौ गारनांगोन। आरो सहायनो हानाय गुन थानांगोन।
ओम।
बेफोरखौ गारङो आरो नोंथां नोङो जाफुंसार सुबुं जानोबा आरो।
उम। ओह।
आरो नोंङो नाजानांगोन नाजानाय जेननायाव। जेननायखौ गारनांगोन नाजाबाय थानांगोन।
ओम। जों सिखा सिखा रुवा। जों सिखाफोरजोंबो गोबां रोखोमनि माबा ओम। दफां दंफां दाालइ दाननो हायो औवा दालइ दाननो हायो। सब बिफांनिफोरनि दालायखौनो दाननो हाया आरो बे सिखा जों दान।
औ नंगौ नों थां।
रुवाजोंबो जों दंफांबो दामबायनो हायो नोंथां। आरो खरट'जोंबो जों औवाखौबो हास'नो हैनो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
सब बुस्थुखौनो जों सिखा रुवाफोरजों बिफां लाइफांफोरखौ दाननो हायो आरो नोंथां।
औ औ आरो नों बिदिनो न'फोराव अमा लानो हायो मोसौ बोरमा लानो हायो। न'खराव एसे। रेजें जायो आरो रां रुफा संख्रि बानलु जानो थाखाय रां मोनो बेफोरखौ फाननानै।
उम जोंनो नखर संसार जालांनो न'खर संखरखौ जालांनो आरो माइरंनि गोनांथि जायो दालि संख्रि बिदिनो थाव बानलु दैफोरनि
औ औ। बेखौथ' नांखागौ नोंथां बे गैयाबाथ' आजिखालि गैला नोंथां।
उम ओंखायनो जोंनि जानाय आदार मुवा बेसादफोरखौ नांगौ जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोथां।
आरो नखर जायो। फरायनाय फरायनायफोरखौ फरायनांगौ आरो नोंथां नखर संसार जालांनोबो।
औ नंगौ नोंथां आरो मोजां साख्रिनि गोनांथि जायो साख्रिबो नांगौ।
औ।
साख्रि मावनो हाबा मोजांसिन जायो आरो नोंथां।
ओं। होनबाना जों गोबां गोबाव समसिम मा होनो न'खर संसार जालांनो हायो नोंथां।
औ हायो नोंथां बेथ' इसोरनि सायावसो जाबाय नोंथां।
उम। होमबाना जोङो बेफोर खेथिफोर मावनानै जों मावनानै जालांनो हायो आरो नोंथां न'खर संसाफोरखौ।
औ नोंथां गोरान आबादबो मावनानै जालांनो हायो नोंथां।
उम।
औ आरो गलाफोरबो दखानफोरबो होनानै मोनसे खोन्थायाव फिथा सावग्राखौ होन एबा मेथाइ थाव संख्रि बानलु दखानखौनो होन बिदिनो बे दखान दंनवना पखरि बेफोरबायदि दखानबो होनो हायो नोंथाङा साना बेफारिबो जानो हायो नोंथां।
ओ बेबायदिनो गिदिर गिदिर सुबुं संसार दालांनो हायो नोंथां लासैनो।
औ औ नोथां माने नोंथाङा बिदि न'खर दालांनोबा माने जेननायखौ गारनाङा आरो ना नाजानायखौ गारनो नाङा नाजाबाय थानांगोन।
ओम।
न'खरखौ फोथांना लाखिनो थाखायबा आरो एबा सासे सुबुं जानोबा।
ओम। बेबायदिनो न'खर संसार जालांनो हायो आरो नोंथां।
औ हायो नोंथां। बेफोर गैयाबा आरो सुबुङा गैला आरो।
आरो जों मा होनो
सुबुङा जिउआ लाइबआ बेखार जासिन आरो।
आरो जोङो सुबुं संसार जालांनोबा बिदिनो ओ जोंनि जोंनि गिदिर गिदिर मानसिफोरनिफ्राय मा होनो गियान होननाय बेफोरखौ मानिनानै सोलिनांगौ आरो नोंथां होमबाना न खर संसार दालांनो हायो।
औ नोंथां दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय
औ दे नोंथां होमबा ना
औ औ